हेलौ औ नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादो खोनादों
ए मा खालामदों
आङो उन्दुना दं दा ओरैनो
आ मोजां नुनानै
औ ओमफ्राय नोङो मा खामदो
दं आंबो ओरैनो
अ
ओमफाय नोंथांजों माखासे बाथ जानायाथ' जाथ'वाखै दासो नै ओंख्रि होफैदोंमोन
औ दे दे सोंजागोन दे मा सोंनो नागिरदों जागायदो।
ओ नोंथाङाथ' मिथिखागौ ओ बयहाबो मोनसे मोनसे ओ बयहाबो मोनसे मोनसे जेखियानो जाया मानो जिब ओ जुनारानो होन दाावमा दाउसायानो होन गासैनाबो माने मोनफा मोनफा बयनाबो जरा थायो जेरै मानसिनाबो ना
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो
ओ औ ओमफाय थ' मानसि हारियाथ' जोंना हाबा जायो
औ औ नंगौ नंगौ
अ ओ थ' हाबाखौ जोङो माबोरैहाय खुंनाय जायो?
औ
एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंनि आं मिथिनायखो आं नोंनो खोन्थागोन ओ मानो होनब्ला जोङो सुबुङा सु जेब्ला जोङो इसोरा जोंखो बेयाय बुलुगाव जोंखौ जोनोम हरबाय जेब्ला जोङो जोंनि थाखाय जों औ ओ मा मोनसेनि थाखाय जोङो मा होनो ओ हाबाखौ होनाय जायो जायनि थाखाय जोङो हाबाखौ जानांगौ। जायो बिनिफ्राय बिदिनो सम जानाय लोगो लोगो मा जानाय लोगो लोगो जोंना बेफोरो माने ओ नेम बायदियै हाबा होनाय गैया माने गोनां जायो माने सोरबा सोरबा अ जाया होमबाबोसो बांसिनानो माने बेफोरखौ माने जोङो हाबा लानाया मोजां। नंगौना नङा नोंथां?
ओम ओम अ नंगौ नंगौ ओमफाय हाबाखौहाय माबोरैहाय खुंफुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ माने जेन धोरोम लाना धोरोम बेलेग बेलेग जायो हाबाया बाथौ धोरोमना बेलेग जायो, बेनिफ्राय ब्रह्म धोरोमना बेलेग जायो बेनिफाय इदिनो गुबुन गुबुन धोरोमाव बेलेग बेलेग जायो अब्लाबो जों धोरोमखौ ओ धोरोम नङा। जों धोरोमनि बेलायाव जों बुंनो थाङा हाबाया माने बेलेग बेलेग जायो आरो दे जोङो। ओ मोजां गासैबो जोङो माने ओ हाबा होयोबा माने बिदाया थांनानै बा ओइ जायनि न'खराव हाबा जायो बे आ खाइ हमो बिदा नङाब्लाो सोरबा न'खरनि खुरमाया माने आखाइ हमनानै हैयो आरो हाबा जाहैनायखौ बेनिफ्राय बिदिनो हाबा हाबानि थाखाय माने गोबां रायजो राजाफोरनो ओंखाम जाहोयो अमा बेदर दाउ बेदर बायदि बायदि लोंग्रा जाग्राफोरजों मोजाङै जाहोयो जाहोखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरजों मा होनो ओ जाय हाबायाव थाङो बै हाबानिफ्राय हिनजाव गोदाननिफ्राय गयबा माखासे जाग्रा मुवाखौ जाबोयनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो मोनसे फिसा फिसा अनसु निफाय होबोयो हाबा थिलियाव थांनानै जायफोर हाबायाव थाङो दिनो आरो माखासेफोरखौ आंबो बारा मिथिया अब्लाबो आंनि मिथिनाय आंनि साननायनि माबाफोरखौ नोंनि सिगाङाव बुंनो हा जाबाय आरो नोंथाङा मा सानो?
जोबो नङा नोंथांनि बुंनायाबो थारैनो सैथो गासैबो बेफोर माने सोलिखायो हाबाफ्राव। हाबा हुखाफ्राव एसे जानाय लोंनाय ले बेफोर थाखायो आरो जोङो आरो हाबा बुङोब्ला जों हाबाखौहाय आरो माबोरैहाय माबायदियै जोङो दा ओ ओ माने दाननाय जायो हाबाखौ।
हाबाखौ दाननाय जायो होनोब्ला जोङो नै आथिखालाव जोङो सानावबो बर'नि हाबाया सानाव मा आखाइ हमनानै बा अ आर'ज गाबनानै आर'ज गाबखांनायनि गाबखांनानै आखाइ हमखांनायनि उनाव आरो बिमाय ना मा होनो बे जिरायखांनायनि उनाव माखासे खोन्था होलायनाय बैफोरबायदि थालायो आरो माखासे माबा जाहोनाय माबा खालामनाय बेफोर थायो आरो आंनि नुनायाव आरो आंनि मिथिनायाव नङा होमबा नोंदां?
थ' औ औ औ औ।
औ।
थ' बिहामजोखौ ओ जोङो न'नि मा होननानै साननायनै लानाय जायो?
औ जों बिहामजोखौ बा जोंनि गुबुननिफ्राय मा होनो जों दा जायनि न'खराव हाबा जायो बेखौ मा होनो जाय हिनजावसाया मा होनो बिमा बिफाखौ बिफा जाफैयो ओमफाय जों बिहामजोखौ जों न'नि माइनाव हिसाबै जों मानिनाय जा जायो आरो नोंगौना नोंथां माने जाय बिहामजोआ न'आव हाबा जायो बियो जायजों बिनि एआइ बिमा बिफाया आंनिसिन जायो जाय गावखौ जोनोम होदोंमोन बैयो माने न' थाबोनाय जासिगोन आरो बा जायनि न'खराव हाबा जायो बे बुरसो गावनि आंगो बायदि जाफैसिगोन आरो इनिखायनो जोङो गोबां समाव नुयो गुबुन लायै गुबै मा होनो हाबाफोरा बेलेग जायो ओ गोदो गोदायथ' मा होनो इदिनो माखासे गिदिर गिदिर हाबा खुंनाय माबा फोर गैयामोन आथिखालावसो मा होनो गोदान गोदाननि माबा सोलायनाय हनाय गोदान मुगा आपदेट जाबोबाय माने मा होनो हाबाया गिदिर गिदिर ओ माखासे जाग्रा लोंग्रा ओरैबायदि इस्ट्रं मोजां साफा जाबोबाय आरो। गोदोनि बायदि नंला नङा होमबा।
गौ औ नंगौ नोंथां।
दे इनिफाय नोङो मा जावगासि दिनो मा क्राक क्राक होनदो?
अ जेबो जावाखै आङो बार बारदों ओमफ्राय आं माबागासिनो ओरै देफ्लांगासिनो आङो माने गनखौ देफ्लांगासिनो
ए होमबा इसोरना सान्दुंसो दुंदो नामा?
ओं सान्दुं माने इदिनो स्रां जानानै दङ ओमफ्राय बारल' बारदों जोंथिं
ए जोंनिया मा होनो ओ दा अखा हानानै दासो सान्दुं दुंआं दुंआं कारेंबो फैयाखैमोन दासो फैबायदां कारेंआबो।
दा जिखुनु नोंथांनि न'खरावबो
दे फोरमाय दे बुं बुं औ दे नोंनि बुंनायखौ नोङो बुंबाय था होमबा आना आं बुंहरगोन
ओ आं बुंदों नोंथांनि न'खरावबो ओ मालाबाफोर बेफोरबायदि हाबा खुंनाया जाफेरबाय नामा?
बुंनो थाङोब्ला जोंनि न'खराव दासिमबो बे फोरबायदि हाबानि खुंनाया जायाखै। औ जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामि खाथि खालायाव जाखांबाय आरो अब्लाबो आङो नुनायखिनिखौ आं बुंबाय। अबाबो आं मा खासेफोरखौ ओ थाङो होमब्लाबो जों आं माख बे हाबा होनायफोरखौ माने बारा एसेबां ध्यान लाफेरनाय जायाखै आरो दै।
ओ ओ ओं।
ओमफाय नोंथाङा मा बुंगोन?
ओ ओरैनो जोंनिथिंबो आंबो माने जोंनि न'खरावबो बेफोरबायदि हाबा होननाया जाफेराखै दिनैसिम। सिम माने जोंनि न'खराव खुंफेराखै आरो। जोंनि ओनसोलावथ' खुंबाय ओ आं नुयो आरो जोंनिथिं माने बेफोर बायदिनो हाबा दानो जेरैहाय जों बिहामजोखौ लाबोयो बिहामजोखौ लाबोनानै माखासे नेमखान्थि माबाजों जोङो दाय मारिहैयो बा रायज्लायहैयो हिनजावसानि न'खराव बिनि उनाव जोङो मोनसे थि खालार लानानै जोङो। हाबानि देट लासिगोन बिनि उनावहाय ओ जेब्ला सम जागोन अब्ला जोङो बिदिनो माखासे नेमखान्थिफोरजों जोङो माने हिन्जाव गोदानखौ बिदिनो बबेबा दैमा बा बिलोफ्राव लांनानै माने बेफोरबायदिनो। दै लाबोनानै माने हिजाव गोदानखौ माखासे नेमखान्थिफोरजों थुखैनाय जायो तह बिनिफ्राय ओ बिनिनो बिगुमै जानाय सोमोन्दोआव बिगुमै जानाय थह बियो माने बानानै लाबोयो आरो जाय थिलिनिफ्रा थुखैनाय थुखै। माने बानानै लाबोयो बिनिफ्राय माखासे बिदिनो हिनजावसानि लोगोफोर बा गामिनि सिख्लाफोरा बेफोरबायदिनो हिनजाव गोदानखौ माखासे ए ओ गानग्रा जोमग्रा जों देलायहोसिगोन बिनि उनावहाय लासैनो माखासे नेमखान्थि महरै आर'ज थार'ज। लानानै जोङो हिनजाव गोदानखौ दिहुननानै ओ बिदिनो जिरायसालियाव जिराय होयो आरो ओमफ्राय बिनि उनावनो माखासे नेमखान्थिफोरजोंनो बिदिनो माला सोनाय ओ सिन्धुर फुननाय बेफोर बायदिखौ माने बाहाय सिगोन आरो बिदिनो जोंनि हाबाखौ दानलां बेबायदिनो हाबाया जायो आरो बेजों लोगोसे जानाय लोंनाया दं,, ररथ कम्पालथोरिखा माने बियो थाखायो थह बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरजों जोंनो हाबा माबाखौ दाननाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथांनि बुंनाया रोखायै बेरखांदों नोंथाङा बांसिनै मिथिसिन्नायैखौ आङो मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो नोंङो नोंथांनि बुंनायखौ आं गोसोआव आ लाखिबाय दा नोंनि बुंनाय बायदियैनो नोंगौ ओ माखासे हाबानि नेमखान्थि। बिदिनो जायो नोंगौ।
ओ ओ औ। बिदिनो माने जेब्ला हाबा थुगोन सिन्दुर थुगोन। थ' बेबायदिनो माने गावनि सोमोन्दोआव सोरबा बिमाय जानाय बिफा जानाय बिदा जानाय बिसोरो माने आखाइखौ हमनानै होफैयो आरो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानजों आरो ओ बेफोरबायदि ओ हाबा हुखायाव माने बिमा बा फंबायफोरा माने माखासे नेमखान्थियाव माने फैनो मोना बायदि आरो।
औ औ नोंगौ नोंगौ। थारैनो
उम उम उम
बिदिनो माखासे ओमफाय हाबानि माबा खालि बा मोसानायबो नुयो माथो हाबानि हरखालि बा जाखां लोंखां रंजानायबो नुयो।
ओ बे माने जेब्ला ओ ओ माने जेब्ला हाबा जागोन ना जायनि न'खराव हाबा खुंगोन बे हाबा खुंनायाव माखासे रायजो लानानै जोङो माने हाबाखौ खुंनाय जायो आरो जोङो हारसिङै न'खरसे जों माब्लाबाबो जों मोनसे हाबा खौ खुंफुंनो हाया थ' बेखायनो माखासे रायजोफोरनिबो गोबां मदद मोनो जों हाबानि दिनाव न'खरनिया त' बेनिखायनो रायजो राजाया एसे खस्थ' मोननाय हिसाबै अखानायैबो रायजो राजानो जानाय लोंनायखौ होनाय जायो आरो। खोनादोंना नों--! थां औ बेफोरबायदिनो माने खुंनाय जायो आरोना नोंथां ओ दे ना बिदिब्ला नोंथां औ औ
उनाव लोगो मोनफैगोन दे औ दे दे
औ औ उनाव औ
दे होमबा ना
उम